औ औ खुलुमबाय नोंथां
मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय नोंथांनिसिम जासिहरबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गासिबो जासि हरननाय थाग्रोबाय आंनिफ्राय
समाव जोंङो मोनसे आयदालाङि लानानै जोङो सावरायनो नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना? औ दे बिदिब्ला जोङो उम सासे आइजोनि सोमोन्दै माने जोङो रायज्लायनो सासे आइजोआ मा माज बायदि जानो नांगौ बेनियाव माबायदि गुन आरो सासे आइजोआ ओ न'खराव माबाय बादि
औ
माने माबादि आखाइ दङ माने माबायदि हेफाजाब मोनो सासे आइजोनिफ्राय बेनि सोमोन्दै जोङो राय ओ रायज्लायनि-
औ औ थारैनो
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हानाया ओ जोंहा नोंथाङा सोंनाय लेखा आं फोरमायना लानोसै ओ आयनो माहारिनिफ्राय जोंहा बायदि रोखोमै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
नोंथां ओ दा जोंहा आइजो बा हि हिनजाव माहारि होननानै बुंनो थाङोब्ला जों ओ जा जों आइजो बिथांमोनखौ ओ बिमा माइनावजों रुजुनो हायो नङा होनबा नोंथां। औ औ दा बे लेखायैनो जोंहा बिथांमोनानो जेराव ओ गंसे न'खरखौ ओ सुंथाना लाखि नङा होमबा आइजो माहारिया आइजोफोरा थिग बेबादिनो जा जोंहा न'खर गंसेखौ समायना खालामना लाखिनायजों लोगोसे जा न'खरनि ओ बायदिसिना रोखोमनि खामानि जानाय लोंनाय ओ मावनाय दांनाय गासै खामानिखौनो ओ आइजोफोरा मावजोबनो हायो नङा होमबा हारसिंनो नंगौना नोंथां औ औ दा थिग बेबादिनो ओ सासे मोजां आइजोनि आखल आखुखौ जोङो ओ बेनि बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंजोंनो जोङो मोनसे फिनो हायो नङा होमबा नोंथां औ औ औ औ दा थिग बेबादिनो जोंहा ओ सासे मोजां आइजोनि आइजोनि गुनखौ जों नुनांगौब्ला ओ बेनि गुनखौ जों ओरैबायाददिहाय नुयो जे ओ गावनि न'खरनि गेदेरखौ ओ बि जा आइजोआ मान होनाय नङा होमबा जा गावनि बिहाव बिखुनजो बिमा बिफा नङा होमबा बिसोरखौ मान होनायनि गेजेरजों जोंहा बिनि आखल आखुखौ नुनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ औ दा जों नुनो मोनो ओ जोंनि ओनसोल एबा गामिफोरावहाय सासे आइजोफोरा खायसे खायसे आइजोफोरा गावनि बिखुनजो एबा बिहावफोरखौ एबा न'नि सुबुंफोरखौ ओ जुलि जाफैनानै ओ अनज्लायनानै रुजु रुमु संसार जालांनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। खोनादोंना औ औ। थिग बेबादिनो जोंहा बायदि रोखोमै जेरै सासे आयजोनि ओ मावनांगौ खामानिफोरा जोंहा बुंजायो एबा मख'नो हायो जेरैहाय गावनि फिसाफोरखौ ओ लेखा फरायनायाव जोथोन लानाय नङा होमबा। नोंथां लेखा फरिदों ना फरियाखै फिसाफोरा ओ बेजों लोगोसे जादोंना जायाखै मा जादों मा लोंदों मोजांखौ जादों ना गाज्रिखौ जादों। थिग बेबादिनो फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै माबादि लोगोफोरजों लोगो जादों गाज्रि लोगोजों लोगो जादों ना मोजां लोगो जों लोगो जादों बेफोरखौ ओ नायनायानो ओ सासे आइजोनि ओ हुदा नङा होमबा बा खामानि दा बे रोखोमै जोंहा ओ फिजाय फिसाया अबाव खामानि मावदों मा खामानि मावाखै थिग बेफोरखौ नोजोर लाखिनायाबो सासे ओ आइजोनि खामानि नंगौना नोंथां
औ नंगौ
दा बेफोरबायदिनो जोंहा ओ आइजोफोरखौ ओ बायदि रोखोमै खामानि मावनाय नुनो मोनो जेरैहाय ओ न'आव दाउ अमा बोरमा मोसौ हांसो बायदि बायदि जिब जुनुर फिसिनायजों लोगोसे न'खराव मैगं-थायगं ओ गायनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ औ दा बे रो खोमैनो जोंहा मैगं थाइगं गायनानै बिथांमोना खायसे खायसे आइजोफोरखौ नुनो मोनो जो जोंहा ओ बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा। मैगं थाइगंनि जा फिथाइ सामथाइनि जा आ हाथाय बाजारावहाय जि जोमनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दा थिग बेबादिनो ओ जिरायना थायालासे जोङो आइजो माहारिफोरखौ। ओ एबा हिन्जाव माहारि खौ खामानि मावनायाव मुखुब जाना थानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। औ औ औ दा नाथाय जोङो ओरैबादि नुनो मोनो अबावबा अबावबा जों ओ हौवा थासेयावबो ओ जोङो आइजो फोरखौ ओ न'खर सुंथाना लाखिनायखौ जों नुनो मोनो। खायसे खायसे गामियाव नङा होम बा एबा ओनसोलाव।
औ दा थिग बेबादिनो ओ आइजोफोरा बायदि रोखोमनि खामानि मावनानै जोङो ओ जौगालांनायखौ जों नुनो मोनो। जों दा खोनादोंना नोंथाङा? औ औ दा दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनो आइजोफोर एबा हिनजाव माहारिफोरखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां जौगा नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? जौ गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। ओन दा थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गोजौ‌ गोजौ सोलोंथाइ लाना गेदेर गेदेर खामानि नि मावलांनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा। एबा साख्रि मावनो हानायखौ जों नुनो मोनो दिनैनि दिनाव आइजो माहारिफोरखौ एबा हिनजाव माहारिफोरखौ। दा बेनि गेजेरावनो दिनै ओ खायसे खायसे आइजोफोरा हारिमु बिथिङाव समाज सिबिनाय बिथिङावबो गोबां खामानि मावलांनायाव बिहोमा हो होलांनायबो जों नुनो मोनो नङा होनबा। दा बे रो‌ खोमैनो जोङो ओ हारिमु बिथिङाव बुङोब्ला जोंहा बर' हारिमुआव जोंहा दिनै बर' आइजोफोरा ओ गोबां खन्थाइ, खन्थाइ मा सल', सल'मा आ सुंद' रायथाइ बिजाब बायदि बायदि लिरनानै जोंनि बर' हारिमुआव गोबां ओ बिफाव लाबोनाय एबा ओ बाहागो लाबोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? औ दा बे बिथिङावबो नोंथाङा आंनो ओ आइजो माहारि एबा हिन्जाव माहारिनि फारसे माबादैयै खामानि मावो बिथांमोना नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
अ' हागोन नोंथां थारैनो। आं बिदिब्ला बुंनि।
औ
आइजो होननानै बुङोब्ला जोङो।
औ
बयबो मिथियो नङा होमबा? सासे गियाननि आइजो जानोब्ला
औ
ओ जोंनाव बेबायदिनो मोजां राव बाहायनो रोंनाय आरो बेबायदिनो ओ मोजाङै मा न'खरखौ दैदेनलांनो हनाय बेबायदि जानो नांगौ। सासे आइजोना, सासे आइजोआ ओ संनाय -खावनाय, मावनाय -दांनाय बेबायदिनो दानाय लुनाय बेफोरो गुना थायो सासे आइजोनियाव।
नंगौ थारैनो सैथो।
औ बे ओ गंसे न'खरखौ दैदेननोब्ला सासे आइजोनि गोनां जायो। बे आइजोआनो न'खरखौ दैदेनलाङो, फोजौलाङोबो। आरो बे आइजोआनो न'खरखौ सेफाय
औ -औ, थारैनो सैथो खोथा औ।
बे सासे गियानि आइजोआ बे न'खरखौ बियो जौगाहोलांगोन। आरो सासे मुरख' आइजोआ, बियो न'खरखौ सिलिंखार खालामलांगोन। नङा होमबा? औ। बेबायदिनो गं -गंसे न'खराव मोनसे न'खराव सासे आइजो गैयाब्ला गोबां माने ओ लोरबां माने बेले- बेजेखौ जों नुनो मोनो।
मोनो- मोनो औ नंगौ।
संनाय- खावनाय, मावनाय- दांनाय, गथ' गथाय खांनायाव ओ फिसाफोरखौ बेंनाय बेफोराव जोङो गोबां बेले -बेजेखौ जों नुनो। ओ गोबां गथ'फोरानो, ओ माने आइजो माने बिमा गैयाब्ला गोबां गोदाव- सोराव जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ -औ, नंगौ।
सासे आइजोआ ओ ओ हारसिङैनो बेबायदिनो गोबाङानो ओ न'खरखौ दैदेनलांनो हायो।
हायो- हायो -हायो औ।
आरो सासे आइजो- आइजोनाव ओ, मा होनगोन गासैबो माने गियाननि आयजोनाव गासै गासैबो माने गे- ओ, गुनफोरा थायो आखाइनि हाबा मावनाय दांनाय गाजेरावबो आखा- फाखा जायो।
औ नंगौ।
औ।
नंगौ। ओ, आइजोआ माबादिहाय ओ, सासे आइजोआ माबादिहाय खामानि मावलां नोंथाङा एसे फोरमायना हावगोन ना आंनो?
औ हागोन।
औ -औ माबादिहाय मावनाय दांनायाव आखा-फाखा
औ, सासे आइजोआ मावनाय दांनायाव आखा- आखा-फाखा होननानै बुङोब्ला ओ जि सासे आइजोआ सि दानो हायो। जि दानो रोङो ओ, गोबां आइजोफोरानो दाउ अमा फिसिनानै गावनि न'खरखौ दैदेनलांदों। आरो गोबां दानि मुगायाव आइजोफोराबो गोबां बेफार- फालांगि जोङो खालामनायखौ नुनो मोनदों। ओ, बेबायदिनो मैगं- थाइगंनि दख'ना गलानि, जानाय -लोंनायनि गला। बेफोरबायदि गला खुलिनानै गोबां गावनि बिसाय माने हौवाफोरखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गायनाय -फुनाय बेफोरावबो गावनि फिथाइखौ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो। नो
औ औ औ औ थारैनो औ सैथो। नंगौ नों बुंनाया थारैनो सैथो नंगौ। दा नोंथाङा आय जोफोराहाय आ, माबादिहाय आ, खामानि मावनो होनोब्ला माबादिहाय नोंथाङा नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबादि जौगाबोनायखौ नुनो मोनो। मोनो आइजोफोरखौहाय?
आथिखालनि मुगायाव
आथिखालनि मुगायाव दिनै ओ लेखा फरायावबो दान ओ, गोबां आइजोफोरखौ माने हिनजावसाफोरखौ गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों दिनै सासे आइजो आइ फि एस अफिसार बेबायदिनो ओ इनदि इन्जिनियार डक्टर बेबायदि जानो हानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ औ औ।
ओ, बेबायदिनो मोजां सोलोंथाइ लानानै ओ, सासे आइजोआबो ओ दैदेनलांनो हानाय बा न'खर खौ दैदेनलांनो हानाय बा रायजोखौ दैदेनलांनो हानाय बेबायदि
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो सैथो नोंथां बुंनाया। थारैनो सैथो खोथा आ, आरोबाव जों नुनो मोनबावो बैजों लोगोसेनो आइजोफोरखौ नायनो थाङोब्ला दिनैनि दिनाव ओ, गोबां रोखोमनि ओ बेंकफोरनिफ्राय दाहार लानानै बायदि रोखोमनि सेल्फ हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोंहा गोबां बिबांनि रां लानानै जोंहा गोबां रोखोमनि मोजां मोजां खामानि मावलांनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा आथिखालाव नोंथां? औ दा नोंथां औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला हामबायसै नोंथांनिसिम।
थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ